हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां। माबोरै दं?
मोजाङैनो दं नोंथां।
ओ नोंथां आंबो मोजाङै दं। थां ओ नोंथाङा ओ माबा टाइम दङब्ला आङो बर'फोरनि जाग्रानि सोमोन्दै सानैजों सावरायनि।
औ। जायो नोंथां खोना-खोनादों औ खोनादों।
दा औ नोंथां। ओ बरफोरनि जाग्रा होननानै बुङोब्ला जे बरफ्रा माबायदि रोखोमै जायो बेनि माखासे हुदाफोरा फैयोना नोंथां? जेरोखोम बरफ फोरा रुनानै जानाय सावनानै जानाय मेनानै जानाय बायदि बायदि रोखोमनि जामुं जानाय बा जाग्रानि सोमोन्दै। बेफोर माखासे खोथाफोरा बेरखाङोना नोंथां?
नंगौ नोंथां जुदि दोरोङारि जोंनि बरफोरनि ओ दोरोङारि जानाय आदार बुङोब्ला स्पेसियेलि जोंनिया ओ अनला अनला मेवाइ सबाय साम बेफोर गासैबो दोरोङारि जोंनियाव गोलैयो जेरै नारजि अनला जोङो अनलाखौ अनला आरजि जेनेबा ओ अनलाखौ जोङो सिगाङाव दैजों ओ दैजों ओ सोमनानै गोबाव सम दोननानै बेखौ देयो देनानै जोङो ओ माबायाव ओंख्रियाव गारसनो नङा होमबा।
औ नोंथां। दा बेवहाय ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनलाया माबोरै जायो बिनि माखासे ओ खौ जों बुंनो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रिया ओरैनो जाया। दा अनला खौहाय ओ माइरंखौहाय दसेखिनि सोमनानै दोननानै जे माखासे समखिनि सिगां दैखौ गोदौ होग्रोनानै जों फुदुंनानै गोदौहोग्रोनानै लायोना नोंथां। दा बेनि उनावहाय माइरंखौहाय देनानै जे उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामोना बे अन गुन्दै खालामनायनि उनावहाय जे समावहाय दैखौहाय फुदुंनानै दोनदोंमोन दा बै दैया गोदौजासे जायोब्ला बेवहाय बै अनखौ गारसननानै एरनाय जायोना नोंथां दा बैफोर माखासे आदबनि गेजेरजों अनला ओंख्रिखौहाय संनाय जायो दा बैफोर आदब फारि-फारि आदब लानानै ओ संबासो अनलानि महरा फैयो। दा इप्सेसेलि अनलाया माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला बेवहाय मोनसे खोथाया बेरखाङो नोंथां बे अनलाया खारै गैयाब्लानो जाया होननानै बुंनांगोन‌ नाथाय थेवबो बे अनलाखौहाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे हाबा हा हाथासुनि हाबा बै हाबायावहाय खारै गैयालासिनो ओ अनला आमाव संनानै हौवा गोदानखौ जाहोनाय मोनसे नेम दङ ना दा बेवहाय अनलाखौहाय संनानै हालदै आरो खारै होआलासिनो संनायनि गेजेरजों हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम ओंखाम आरो अनला ओंख्रि खुरनानै होनायनि गेजेरजों बै जोंनि हाथासुनि हाबाया जाफुंनाय जाफुंसार जानायखौहाय जों नुनो मोनो। नंगौ ना नोंथां?
नंगौ नोंथां ओ आरो मोनसे दङबावो जे जोंहा बरफोरनि दोरोङारि जानाय आदार होनोब्ला ब्ला जोंहा ओंखामखौ जोङो ओ ओंखामखौ माबोरै बानायो होनब्ला गिबियावनो जों ओ हाखौ गुरै खालामनानै माइखौ फोग्रोयो आरो जेब्ला माइ फोनाया गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुना गुबुन दाब दाबसे जायगायाव जे हाल एवनानै फोमोननानै दोनखानाय जायगायाव गायहैयो। गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ जौना फिथाइ मोनो बा फिथाइ ओंखारो ओ बे फिथाइखौ ओ जोङो हानानै लाबोनानै नआव मोसौजोंनो ओ माइ मारा होनानै जे माइ हाखांनायनि मारा होखांनायनि उनाव जेब्ला माइरङा ओंखारो बेखौ सौनानै माइरं म-महराव दिहुननानै जोङो ओंखाम जायो नङा होमबा नोंथां। जोंनि जाग्रा आद दाराव बेबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा होनबा बेबो मोनसे।
थारैनो नोंथां बे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओ जाग्रा मुवाफोर एबा जाग्रा आदारनि खोथाखौ बुं-बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे ओ रोखोमनि ओ जानाय आदार जे थिनानै जानाय ना बैफोर माखासे खोथाफ्रा बेरखाङो जेरै जों नाफाम ना ना गुन्द्राखौहाय आ ना फिसा फिसाखौहाय फोरानस्रनानै ओ थास'बा माबाजों खुमब्राजों देग्लिनानै ओ देनानै दोननानै हासुङाव सोनानै दोननानै गोबाव सम दोननायनि उनावहाय बेखौ थिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा जे फाथो गोखा नारजि होनोना जों बेखौ फाथो बिलाइफोरखौहाय ओ खानानै सानदुंआव फोराननानै दोननायनि गेजेरजों बेखौ गोबाव समसिम बोसोरसे एबा बोसोरनैहालागैसिम थिनानै जानाय एबा थिनानै दोननानै जानाय बैफोर माखासे ओ हुदा फोरा जोंनि बरनि जाग्रा ओ मुवाफोरनि गेजेरावहाय गोग्लोयो नोंथां।
बिराद जायो बेखौ बेखौ रायखांनायजों लोगोसे बेखौबो रायखां नांगोन नोंथां जे जोंहा दोरोङारि हिसाबै सबाय सामबो दङ होमबा जोङो सबायखौ ओ सबायखौ जोङो माइरं थफ्ला बे एसे हायनानै फोनानै गारबोखायो नङा होमबा नोंथां। आरो बे समाव होना गारोबोननानै जेब्ला मोनो अब्ला बेखौबो लायनानै फुनानै लाबोनानै मारा होनानै ओ मारा होखांनानै उनाव ओ जेब्ला ओंख्रि जायो अब्ला हुख्रेमनानै जायो आरो दा जों बेजों लोगोसे सबायजोंथ' ओरैनो जाया जोङो साम' थाफायो नङा होनोमबा सा-साम'खौबो जोङो गामिनि ओ दैसायाव थांनानै जे लाबोनानै जे साम'नि जे खिथुखौ दानस'नानै जाजानाय बायदि खालामनानै मोजां सुनानै सबायजों साम'जों ओ बिराद गोथाव जाया हबा नोंथां? नोंसिनि थिं जानो ना जाया बेखौ नोंथां
जोंनिथिं दासिमबो जायो नोंथां बे सबाय साम'जों सबाय साम' ओंख्रि खौहाय खोब ओम सम लानानै जानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो दा नोंथाङा जे बुंदों सबाय आसाम बेवहाय मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांनदों नोंथां जे सबाय साम' होननानै होननायनि बुंनायावहाय साम' ओं ख्रिनि ओ बा साम'नि गेजेरजोंहाय ओ जों बर'फ्रा मोनसे ओ रोखोमनि फोथायनाय दङ जे साम' जायोब्लालायनो मानसिनि ओ मेग गनना ओ मा होनो बेखौ ओ मोजाङै नुग्रा जायो एबा मोजां जायो होननानै जों बुं थायो। नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनिसिम बेबायदि फोथनाया गोदो जोंनि थिं बेफोरबायदि फोथायनाया दासिमबो सोलियो नोंथां गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दासिमबो सोलिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
जोंनि बर' हारि हिसाबै औ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ गोबां रोखोम रोखोमनि बानायना जाबोनायाव आखा फाखा नङा होमबा नोंथां जेरै मेनानै जानाय हांनानै जानाय, रुनानै जानाय सावनानै जानाय, बाथोन जिरिै बेबो आखा फाखा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां बैफोर गासैबो जाग्रा मुवा फोरानो जोंनि सरासनस्रायै मिथिंगायाव मोननाय जा जोंहा देनानै जानाय बा सावनानै जानायनि बेलायावनो बुंङ जेरै ना नाखौबोथ' जों मिथिंगायावनो मोनो ना? ना दङ खांख्राइ दङ बेबायदिनो हालदै गोथांखौ मेनाय अ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मिथिंगायाव मोननाय जायफोरनाखि मैगं बा जाग्रा मुवाफोरखौहाय जों बर' सुबुंफोरा मेनाय सावनाय रुनाय बायदिनि बायदि आदबनि गेजेरजोंहाय जामुं बा जाग्राफोरखौहाय जानानै थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
जेरै अरुनाानि मादावखै जों सुंखामफोरखौ
नंगौ नोंथां
जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय जोंनि दोरोङारि मिथिंगायावनो मोननाय बुस्थुखौनो
नंगौ नोंथां जा जोंहा रुनानै जानाय एबा हमनानै जानायनि बेलायावबो दङ जोंहा रुनायाव था दङना? था था सुमलि जे होननाय दङ आरो हमनायनि बेलायावहाय जों ओरै माइब्रा माइरं हमनानै जानाय बायदि बायदि रोखोमनि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां?